औ खोनादोंना नोंथां अम ओं खोनादों
औ औ दायो नोंथाङा फ्रि ना
औ दा आं बरथमान फ्रियैनो दं
औ होमबा जोंङो दसे सम ओ सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां मोनसे आयदा लानानै
हागोन नोंथां हागोन
अ होमबा जोंङो एसे गुबुन-गुबुन जायगा बा हादरफोरनि सोमोन्दै बेरायनाय बा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे जोंङो सावरायलाबायसैना नोंथां जागोन दा
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
औ होमब्ला नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय जायखिजाया बबेबा मोनसे हादोरफोराव दावबायहैनो लुबैयो नामा बिनि सायावहाय नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिनाय दङब्ला बिनि सायाव नोंथाङा ए से फोरमायग्रोदो
औ जाबाय ओरैनोथ दावबायनाय होनना बुङोब्ला दावबायनोथ गोबां लुबैयो नङा होनबा नोंथां
औ
दावबायनोलाय गोसो दं गुबुन-गुबुन हादोरफ्राव जेरै मा होनो थाइलेण्ड ओ बेंकक बेफोराव थांनो गोसो आरो माने दा थांनो होनना बुङोब्लाथ' जों लुबैबाल' जाया नङा जोंहा गोबां ओ बिनि थांनो थाखाय ओ भिजा बानायनांगोन पासपर्ट बानायनांगो अम आरो बेयाव थांनानै जों लेंगुवेजथ' जों बयाव गुबुनाव कान्ट्रियाव थांनाय लोगो लोगो बा गुबुन हादोराव थांनाय लोगो मा जोंनि थाखाय रायलायनाया जोंनि थाखाय मेन आरो नङाबा इंलिसल' सोलिखागोन जोंङो गुबु गुबुन हादोरफ्राव थांनो थाखाय जों गोबां प्रिफेयार खालामनांगोन दा नोंथाङा गुबुन हादरफ्राव दासिम बेरायखांबाय नामा आंथ' दासिमहालागै बेरायनो जायाखै आं प्लानिं खालामबाय थादों बेरायनोथ' दा ओ नेक्स्ट इयार फ्राव जों बिदिनो लोगो सानै साथामसो जों थांनो होननानै मोनसे प्लेनिं खालामबाय थादों बाट अबे मोनसेयाव माने अबेयाव थांनाय जायो फिक्स जाथ'वाखै आरो जिखुनु जों थांगोन होननानै नेक्स्ट बोसोराव थांगोन होननानै मोनसे प्लेनिं खालामना होननाय जादों आरो। दा नोंथाङा बेरायख खांबाय नामा
आंबोथ' बेबायाददि नोंथां ओरैनो बेबायदि बेरायनाय जायाखै ओ
अम
सिगां समाव खनसे ओ नेपालावहाय थांनो सुबिदा मोनदोंमोन आरो खाबु मोनदोंमोन। बेवहाय नेपालावहाय थांनाय जादों नेपालाव थांदोंब्लाबो नोथ' बेवहाय एसेबां गुबुन गुबुन जेनेबा ओ मानि मोजां बबेबा गोजान हादरफोरावहाय बेरायनाय बायदि मोनाखै आरो माने जोंनि जेरै जायगा लकेल जायगाफ्राव बेरायनाय बायदि मोन्दों माने बेवहाय जोङो जेबो बिजा पासपर्ट बेफोरबायाददि लानानै थांनो गोनां जायाखै नालाय मानोना जोंनि भारतनि थाखाय बिजा फ्रि पासपर्ट नांलाया बेफोरबायदि ओरैनो साननै सानथामनि थाखाय थांनायावहाय बेफोरबायदि नांलाया आरो ओरैनो जोङो थांनानै फैनो मोनोमोन आरो दा बेनि इनो बेफोरबायदि जोंहा एक्स पिरिेन्सखौ मोनासै ओमफ्राय ओरैनो थ' थांदोंब्लाबो ओरैनो गोजान जायगायाव थांनाय जायाखै ओरै ओ जोंनो भारतजोंनो नांजोबबाय बै माथ जाफा जोंनि बर'फोर थाग्रा ओनसोल दङ जे औ बेहायल'सो आङो थांनो मोननाय जादों आरो। ओरैनो मोजां मोनदों बे-बेयाव थांनो मोननानै माने ओ बिसोरनि बर'फोरजों जोंनि बर'फोरजों माने गोबां एखे गोरोबलायनाय दङ माने आलासि सिबिनाय आरो ओ मानसिफोर बहाय मान होनाय बेफोरावहाय माने बिसोरो बिथांमोना जोबोद नि-जोंनि बर'फोरबादिनो एकदम जोंनि नै बे जोंजों गोरोबथारनाय आरो खिन्थु राज्लायनायनि बिथिङाव बिथांमोनाहाय एसे ओ नेपालाव थानाय हिसाबै नेपाल हादरनि जेनाखि नेपालि राव बे रावजों बिथांमोना गोरोबलांबाय माने रोंनाया रोङो बर' रावखौ ओमफ्राय रोङोब्लाबो माने बै गोजाम जायफोरा गोजाम जेनेरेसन बे गोजाम जायगा बेसनफ्राल'सो एसे दङसै खिन्थु गोदान जोलैफोरा माने एसेबां मोजाङै रोंबांला आरो फ्राय बांसिननि खुगायावनो बर' रावा फैलिया होननानै बेखौ जोङो बुंनो हागोन आरो आंनि मोन दांनायावहाय औ दा बेबायदिनो बिथांमोननि जेनाखि ओ कालसार बिथांमोना जेनाखि गाननाय-जोमनाय बेफोर गाननाय-जोमनायफोरा जोंनिजों गोरोबनाय जोङो मानोना बिसोरबो बर'आनोखा नाथाय बिसोरखौ जोङो ओरैनो बेसे- मेसे होननानै बुंनाय जायो आरो। दा बेखिनि नोंथां बेवहाय आङो उम खनसेल'सो बेरायनो मोनबाय। बेरायनानै मोजां मोनदों ओरैनो ओरै खाथि थानाय जोंनिनो आरोबाव भुटान बे भुटानावबो बेबायदिनो ओरैनो एसे ओरैनो बार जाथावथाव बेरायहैनाय बेफोरबायदि बेरायनायाव एसे थांनाय जादों आरो। दा आरो नोंथाङा बिनि बागै आरो माबाफोर जुदि बहाबाफोर बेरायनाय माबाफोर बबेबा हादोरफोरनि सोमोन्दै माने एसे मोजाङै मिथियोब्ला एसे बेरायहैथावथाव खोन्थादो
ओरैनोथ' हादोद फ्राव बेरायनो होनना बुङोबा बेरायजाथाव थ' जोंनि भारतनि अनगायैथ' बेरायथावथाव गोबां हादोदफोराव मोजां मोजां जायगा दं खिन्थु आंनाव माने इसेबां नलेजबो गैया बिनि सायाव खिन्थु बेरायनोथ' जोंबो गोसो बयबो गोसो जाखायो नालाय गुबुन हादराव नङा होमबा दा
औ औ
जों बेरायनो होननानै सानबाल'थ' जाया बेयाव गोबां थाखा फैसाबो नांगोन ना गुबुन हादराव थांनाय लोगो लोगो नङा होमबा उम दा आरो आं खाथि खालाफ्रावलाय गोबां बेरायबाय ओरै जोंनि माबायाव नो भारतावनो बा आसामावनो आरो अरुणाचलफोराव बेरायबाय अरुणाचल फ्राव जेनेबाथ' आरो फिलिंसफ्रानो आलादा जायो माने हाजो एरियायाव बा बे ओ बेरायनो मोनोबा गोसोफ्रा बिराद आलादा जायो आरो माने। आं माने बांसिन हाजो एरियाआवहाय बेरायनो बिराद मोजां मोनो आं दा हाजो एरियायाव थाग्राफोर औ औ हाजो एरियानि आरो आबहावा आरो बेनि बारफोरा गोसोखौ माने मोनसे गुबुन साननाय लाबोयो आरो माने बे फोरनि आबहावा फोरा ओ ओरैनोथ' आं गुबुन हादरफोराव बा गुबुन हादरफोरनि जायगाफोरखौ एसेबां बारा मोजांबो मिथिया खिन्थु जों बेरायफेरनाय इसेबां नलेजबो गैया नालाय आंनाव आरो जोंहा आरो इसेबां बेरायनो स मबो मोना बा बेराय नायबो जाया नालाय बेखायनो
औ औ औ
बेरायनायफोरखौ जों जेब्ला सम मोनो बेवहाय खनसे खननै बेरायो बोसोरावहाय खननै बा खनसेल' बेरायनाय जायोबा बेबो गोबाव दिननि थाखाय नङा साननै सानथाम बेफोरबायदिनि थाखायल' बा सप्तासेनि थाखायल' बेरायनाय जायो आं दिनैसिम आंनि लाइफ फाव बेरायनाया आङो गोजान जायगायावथ' आं दिनैसिम गुवाहाटिफोर बायदियावनो आं बेरायाखै दा गावनि जायगायावनो आं बेरायाखैबा खनसेल' मोनसे जायगायाव बेरायबाय टावां टावांनि फ्राय नै दाखालि बैसागुआव बावखुंग्रि थांबाय बे जोंनि ओनसोलावनो आरो बे नङा होमबा दा क-क'क्राझाराव थांबाय बाव खुग्रि गाखहैबाय बात टावां थांबाय बेल' आंंना आं दिनैसिम लाइफआव आङो होननो थाङोबा ओ खन मोननै जायगायावल' जोंनि गावनि जायगायावनो आङो मा मोननै जायगायावल' बेरायदों होनजायो
उम ओ ओरैनोथ' नोंथाङा जापानखौ मिथियो ना
जापान मि थियो नोंथां अब्लाबो इसेबां बिथरिया खोथाफोरखौ मिथि आरो
जेनेबा बेफ्राव एसे माने एसे मोजां होनाय आरो माखासे जारिमिनारि माखासे माबाफोरबो दं नालाय जेनेबा
औ औ।
ओ बेयावहाय बेखौ जापाननि बुंनो लोगो लोगो जेनेबा ओ मुलुगनां दावहा जानाय नैथिखोन्दो दावहा जानाया ओ बिनि बिनि बागै एसे गोथौसिनै मिथिनो जोङो बेवहाय खाबु मोनो आरो। जेनेबा जापाना थ' ओरैनो जोंना सरासनस्रा ओ बे जायगाया दिपजोंनो बुंफबनाय आरो माने एकदम सोरगिदिं बेयाव लैथोफोरानो साग्लोसोनानै दङ प्रसान्थ' लैथो दङ' ओमफ्राय मा मा लैथो दंमोनथाय आंनि बेफोरखौ आरो बारा मोजाङै गोसोआव गैला। जायखिजाया ओ लैथोफोरजोंनो बियो बेंफबनानै थाजोबनाय जायगाया आरो दा बेवहाय मोन मोनब्रै गुबैयै दिपफोर दङ मानि बे मोनब्रै दिप ओमफ्राय बे मोनब्रैनि अनगायैबो माखासे फिसा फिसा जिबफोर बेयाव गोबां दं आरो मानोना बे जायगाया जिब बुंथ'खानाय आरो आं जिबफोरनि नामखौबो मोजाङैसो फनसु होनलायदि दङ मोनसे ओ
ओं।
बिदिनो मोनब्रै दंमोन आरो।
औ।
बेफोर दिपजों बुंफबनाय नालाय बे जायगाया माने एसे मिथिंगायारि नोजोरजोंहाय माने बारा थाजोर नङा आरो माने एसे सिङावहाय मानि थोलौ थोफाव जेनेबा जोङो मा होनोमोनलाय ओ बे जोङो हायाव मालाबा मालाबा जों थाबायबा जे दै गोरान जायगायावहाय एसे जे लिरद बहाय जों ओरै थोल्थाव थोलथाव थागोना सिङावहाय गोजोलांनो नागिरो।
औ औ।
ओ बेबादिनि आरो बे जायगाया बेखायनो बेवहाय माने बांग्रिंफ्राबो एसे बांसिनै मावबाय थायो आरो।
औ बांग्रिं आरो दै बानाया गोबां बेयाव नो जापानाव
माखासे मिथिंगायारि माबाफोरा दा बेखौ बेरायनो थाखाय ओ जोबोद जायगाया मोजां माने बेरायथाव।
उम।
बिथांमोननि जायगाया आरो जोबोर साखोन सिखोन जोङो माने बिथांमोननिफ्राय जोङो जुदि बेरायहैयोब्ला बिथांमोननि जायगायाव जों दावबायनानै जुदि जोङो फैयोब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो माखासे गोबां गियान सोलोंनो हागोन बा बिदि होननानै आं सानो आरो
थारैनो नोंथां दा जोंनि भारतफोरबायदि भारत जायगायाव भारतावथ' मा अबेबा अबेबा ओ स्टेटफोराव मा ओरैबायदि लेथ्रा नङा होमबा दा अबावबा बायदि सितेद फोराव थाङोबा माने जों थानो हाया माने जों गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा माने टाउन एरियायाव अबेबा मोनसे जायगायाव थाङोबा जों थानो हायि बायदिसो जायो जोंनि आसाम सामावना
उम
जोंनि भारतनियाव थानाय मोनसे स्टेट बे आसाम बेयावथ' गोबां लेथ्रा लेथ्रा जायगा दंसै
औ नंगौ नोंथां थारैनो माने जोंनियाव माने सुबुं अनजिमाफोरा माने बांनायनिफ्राय बांबाय ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला आंनि भारतआानो सुबुं अनजिमाया बुहुमनि गेजेराव बांसिन जानानै दङ नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबादिनि थाखायनो जोंनियावहाय मानि जायगाफोर आरो खम जालांबाय सुबुं अनजिमाया बांसिन लांबाय बेफोरबादि जाहोनावनो माने जोंनियावहाय बिराद माने जेंनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमगासिनो दङ होननानै आं सानो आरो।
उम।
अब्ला नोंथांजोंङो एसे सावरायनायाथ' सावरायबाय जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो नोंथांनि ओ एक्सपिरियेन्स सेयार खालामबाय आंबो आंनिफ्राय एसे सेयार खालामबाय दा जोङो सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथांजों
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननायमोन बाय एसेखिनियावनो जों सावरायनायखौ दोन्थ नोसै दे नोंथां।
औ दे।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।